हेलौ
औ नोंथां खोनाबाय ना?
औ औ खोनादों दे।
अ नोंथाङा फ्रिना दायो। अ बिदिब्ला जोङो नोंथांजों ओ रायज्लायनो मोननानै बे बेलासिनि गोजोननायखौहाय नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ
दायो नोंथांजों आङो ससेल मिडियाजों एबा ससेल मिडियानि गेजेरजों रां खामायनाय बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन दा सावरायजागोन ना नोंथां?
दे सावरायजागोन दे बुं।
ओ आथिखाल मुगायाव थ' बा दिनैनि बे डिजिटेल मुगायाव ससियेल मिडियाजों रां खामायनाय होनना बुङोब्ला गोबां प्लेटफरम दंसै ना? औ जेरै जोङो एगजामपोल बुंनो हायो ओ वाटसापनि गेजेरजोंबो दा रां खामायनो हायो। आमफ्राय इन्स टाग्राम फेसबुक इउटुब आरो टुइटार बायदि बायदि दङ'। आमफ्राय दा बेफोरनि गेजेरावहाय जों बांसिनै रां खामायनायखौ जो जों नुनो मोनो बिनि सायावहाय दा नोंथाङा माबाफोर फोर साबसिनै मिथिनाय दङ' नामा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोन
औ ओम खुलुमबाय नोंथां
औ दे
सेल मिडियानिफ्राय रां आरजिनाय माने टपिक
औ
औ माने बेफोर प्लेटफ्रमनिफ्राय माने आं बांसिन माने इउटुब ओ रां खामायनाय होनोब्ला माने बांसिन इउटुबा माने गोसोयाव फैयो आरोना इउटुब होननाय मोन प्लेटफ्रमा माने बेयाव माने गोबां ओ बेयाव माने गोबां सुबुंआनो माने गावनि मोनसे भ्लगिं सिस्टेम आरो सर्ट मुभि बायदिसिना आरो रिल्स बायदिसिना बानायनानै माने बानायनायनि गेजेरजों माने रां खामायना माने मोनसे लामा दं उन
औ नंगौ
औ
ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङाबो ससियेल मेडिया फोर ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों रां खामायहरबाय नामा
औ बिदिथ' आं खालामफेरनाय जायाखै आरो फ्राय नुयो माने गोबां मानसिखौनो माने रां आरजिनायखौ नुयो खामायनायखौ नुयो खिन्थु आं माने इदि खालामफेराखै आरो आं खामायफेराखै
औ नंगौ ओमफ्राय दा औ बुंदों नोंथाङा बुंबाव
औ माने
माने इउटुबनि गेजेरजों माने माब्रै रां आरजिनो हायो नोंथाङा सर्ट माने गुसुङै फोरमायनो हागोन नामा अ हागोन नोंथाङ हायो
औ दे
बेखौहाय आं माबोरै फोरमायनो होनना बुङोब्ला आंबो सिगाङाव इउटुब सलिबोदों दोंमोन माखासे समहालागै ओमफ्राय इउटुब सोलि मोननानै आंबो एसेब्लाबो इउटुबनि रांखौहाय खामायबोदों आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय फेसबुक फेसबुक पेज फेसबुक पेज सलायनानैबो आं गोबां रां खामायदों।
औ
थाइसे थाइनै नङा जेरावहाय बुंनो थाङोब्ला नै लाखनिबो बारा बे रांखौ आङो मोनसे फेसबुक ससियेल मिडिया प्लेट फ्रम जायखौ जों बुङो फेसबुकनिफ्राय आं खामायनो हादों आरो इउटुबनिफ्रायबो खामायनो हादों। आरो बिनि गेजेरजों दा जों जि खामानि मावगासिनो दं। दङना बे केरिया एपआव बेबोथ' मोनसे ससियेल मिडिया्लेटफर्मानो जाहैबाय। जायनि जाहोनाव जोङो थां जां लोगो मोनलाया खुनु सिनाय जाया। माब्लाबाबो खोनाफेराखै रे नुफेर लायाखै थेवबो बेयो दा माबोरै सिनायलायदों। मोनदों माबोरै रायज्लायनो मोनदों होन बुङोब्ला बे मोनसे ससियेल म मिडिया प्लेटफर्मनि दारैहाय दा बियो जाफुंदों आरो दा आङो सुंद'यो इउटुबनिफ्राय आं लानानै बुनि इउटुबावहाय माखासे क्राइटेरिया थायो। क्राइटेरिया आरो इलिजिबिलिटि थायो। बेफोरो जुदि ओ गोरोबो ब्ला बेफोर
औ
क्राइटिया क्राइटेरिया आरो इलिजिबिलिट टिभिफोर गोरोबोब्ला इउटुबा गावसोरनो माने गावसोरजों पार्टनारशिप मनिटाइस पार्टनारशिपाखौ खालामनानै होयो । दा बै समावहाय ओ एसे बुरजा साबसक्राइबार नांगौमोन आरो ववाट्च टाइम नांगौमोन ।
दा-दायो इउटुबाव इसेबां नंला । फाइभ हान्ड्रेद साब्क्राइबार आरो ववाट्स टाइमा अवान थावजेेन अवाट्स टाइम जायोब्लानो माने मनेटाइजेसन जानाया ओरैबायदि गोरलै आरो ओमफ्राय बेवहाय इउ टुबाव मारै रां आरजिनो हायो होनना बुङोब्ला नों बिद मोनसे बिद भिडिअ बानायनानै मोनसे कनटेन्ट क्रियेट खालामनानै जे ब्ला भिडिअ आपल'ड होयो बे भिडिअनि सा सायावहाय बिसोर इउटुबा जेसेबां एडभार्टाइस एड्स लागायना होयोना
औ।
सायाव एद्स लागायनायनि गेजेरजोंहाय ओ बेवहाय डलारा एड जायो बेजों प्लास ओ मा होननानै बुङो बै डलारा एड जानायजों लोगोसे नोंनि भिडिअ'नि बिउस भिडिअनि बिउसआ बुरजा जानां जेसेनो बिउस फैगोन एसेनो नोंनि डलाराबो एड जालांबाय थागोन। अब्ला बेयावहाय ओ बेबायदिनो डलारा बारायलांबाय थानानैहाय दिनै सानसे नङा साननै सोरबा बायदिया मास हिसाबो। खामायो सोरबा बायदिया मास मोननैजों खामायो बेबायदि मोनसे डलारा एद जालाङो थिग बेबादिनो ओ फेसबुकआवबो बेबायदिनो क्राइटेरिया दङ। दा बेखौबो बै समाव जों माखासे मोगा जानांबोदों। माबायदि क्राइटेरियाजों मिट खालामनांगौ होनना बुङोब्ला ओ आं मनिटाइजेसन खालामनाय समाव फेसबुक टेन केे फलवार्स माने सोना नांदों आरो सिगां समाव। टेन केे फल'वार्स ओमफ्राय वाट्स टाइमा सय लाख। बेखौ जेब्ला क्राइटेरिया मिट जायो बिनि उनावसो चेनेल मनिटायजिचन जायो सेनेल मनिटायजिचन जानायनि उनावसो रां खामायनायनि लामाया इजि जानानै फैयो। बेबो मनिटाइजेसना जाखांनायनि उनाव जुदि नों जेबो कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै मोनसेबो भिडिय' आपल'ड होनो हायाब्ला बेयाव थाइसेबो राङा माने आर्निं जानाय नङा। दाथ' ओ फेसबुकनि सिङावनो आलादा आलादा प्लेटफर्म दंबावसै दा। ओ जे- जेने'बा हमना ला नोंनि चेनेला मनिटाइजेसन जानायनि अब्ला नोङो बेवहाय मा खालामनो हायो फट' होनानैबो खामायनो हायो टेक्स टेक्स मेसेज लिरनानैबो खामायनो हायो। शर्ट भिडिअ ओमफ्राय प्लास रिल्स ओमफ्राय बिदिनोखासे आरो बेफोर खौहाय क्राइटेरिया मि जाजोबोब्ला आलादा आलादा माने खामायनानै मास मोनसेनि गेजेरावनो बिराद बुरजा रां जाहैयो आरो फेसबुकआवबो ओमफ्राय फेसबुकनि डाबल रांखौ जों खामायनो हायो इउटुबावहाय मानो होनना बुङोब्ला फेसबुक कम्पानि जेसेबांखौहाय इउटुबा होयो।
औ औ
दा बे क्राइटेरिया मिट जानायनि सिगाङावहाय औ दे बुंलाय नों
औ औ नोंथाङा बयदों माने ओ
नोंथाङा बैदों माने इउथुबाव माने रां खामायनो हायो औ नंगौ औ नंगौ
औ औ बेयावजु औ बेयावजुदि रां खामायनो थाखाय माने नोंनि भिडिअ नोंथाङा नों भिडिअ माने भिडिअजों माने खामायनो हायो होनदों। बे ओ बे भिडिअआ माने मा पो माने मा रो खोमनि जानांगोन माने भिडिअवा?
ओह नोंथाङा खनसे फोरमायफिननो हागोननामा आं आवासआ ब्रेक जानानैहाय आं मोजां खोनाजोबबासै।
औ औ निस्सय औ नोंथाङा बुंदों माने इउटुबाव माने रांखामायनो हायो।
नोंथाङा बुंनोमाने ओह इउटुबाव माने रांखामायनो हायो औ भिअनि गेजेरजों।
औ माने औ भिडिअआ माने भिडिअआ नोंनि भिडिअआ माने मारोखोमनि जानांगोन।
माने मारोखोमनि जानांगोन। आचचा भिडिअवा। इउटुबनि गेजेरजों भिडिअ आवहा रां खामायनोब्ला भिडिअ होनानै रां खामायनोब्ला भिडिअआ मारोखोम जानांगोन नैबे
औ औ औ औ।
औ जेनेबा हमनानैला नोङो सिगाङाव हायो गिबिसिनथाराव मोनसे फेसबुक ओबा इउथुब इउटुब चेनेल। खुलिना लाग्रोबाय हो। इउटुब चेनेल खुलिखांनायनि इयुनाव नोङो बिडिय होनांगोन। औ बिडिअ आपलद हो नि इयुनावसो नोंनि बिडियखौ नायनानै बा नोंनि बिडिअनि कनटेन्टफोरखौ मोजां मोननानै माखासे फलवार्सफ्रा बा भिवार्स फ्रा नोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लागोन नङाहोमबा।
औ औ
थिग बेबादिनो भिडिअ दोनै मोनसे नङाबा गाबोन समफोर मोनसे बेबायदि होलाङै होलाङै होनानै जेब्ला नोंनि बि जिअ आ एबा नोंनि बिडिअनि थब फिका
औ
भिवार्सफोरनि गोसोखौ मोनसे बोनो हानाय एबा इन्थ्रारेसतेथ इन्थ्रारेस्टिं खालामनो हानाय बेबायदि ओह मोनसे फयनि जायोब्ला भिवार्सफ्रा गावसोरनो नायनानै अलरेडि नोंनि भिडिअ आवबो भिउस फैखागोन आरो प्लास ओ फल सो साबसक्राइबारफ्रा गावनो गाव बारायबोखागोन।
औ औ थारैनो
से बे पइन्ट मेन पइन्ट मेनलि पइन्टआ बेनो नोङो मा भिडिअ' बानायगोन बे भिडिय'नि सायाव नोंहा टपिक आ मोजां जानांगोन। टपिकजों लोगोसे नोंनि भि डिअवा फुल इन्ट्रेस्टेड जाना‌ हानाय जानां गोन आरो औ अब्ला सुबुंफ्राबा भिवार्सफा नायगिरि फ्रा मोजां मोननानै नोंनि चेनेला लासैयैनो बा हरखाबैब्लाबो मोनसे ग्रथ जानायनि चान्स थायो। जायनि जाहोनाव ससायेल मिडिया होनदों सोरबा बायदिया हरसेनि गेजेर रावनो महर सोलायो सोरबा बायदिया बोसोर बोसोरब्लाबो महर सोलायनो हाया। सोरबा बाय दिया नोंथाङाबो माब्लाबा खोनाबाय जानांगौ इउटुबनि गेजेरजों सोरबा बायदिया लाख लाख थाखा खामायबाय। इउटुबनि गेजेरजोंनो सोरबा बाय दिया खहाबो जाबाय। खहा जानाया माबायदियाव होनना बुङोब्ला सोरबाया नां गौनि बारा माने नंबां जाबांङावहाय। भिडिअ' बानायनानै रां गारनाय। खिन्थु रांङा थोजासे फैफिना नैबे। बेफोरबायदियाव राङा खहाबो जायो।
औ नोंगौ।
ओ गावनो गाव कन्टेन्ट क्रियेट बा ब्लग्स भिडिअफोर बानायनानै। नै जुदि साबसिन। टपिकनि सायावहाय जुदि ब्लगस भिडिअ बानायनानै एगारनो हायोब्ला ओ बांसिनैहाय
औ।
माने प्रफिटखौ मोननो हायो आरो। बे लाइना दङ इउटुबावहाय। दा बेनि सायावहाय नोंथाङा मा मोनथिनो लुबैबावदों।
औ। आदसा अ नोंथाङा जिबायदि फोरमायलांबाय माने, मोजां नांबाय खोनानानै। औ आरो फेसबुकनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा? जिहेथु नोंथां अ नोंथाङा नों भिडिअ हगारनो हायो, आरो- फट'सआवबो खामायनो हायो होन्दों। फटकनि बागै इसो
हायो नोंथां हायो। दा आङो खिन्थानि आं प्रेकटिकेलि बा प्रेजेन्टलि आं इउस खालामबायबो थायो फेसबुक। खौहाय फेसबुक पेज आंहाबो मोनसे दङ दा आंनि फेसबुक पेज आ अलरेडि मनिटाइस जाख खानो नालाय बिनिखायनो आं दा फट' आपल'ड होयो। ब्ला बे फट'। खौहाय जेसेबां भिवार्सफ्रा बा फलवार्सफ्रा।
औ-औ-औ।
नायनायनि सायावहायनो डलारा अलरेडि गावनो एड जानानै थाखायो। सोरन'बा हमनानै ला नों मोनसे फट' आपल'ड होबाय। बे फट'नि नाय गगिरिब। फ्रा बा भिउसफ्रा मालाबा टेन के टुइन्टि के थार्टि के फिफ्टि के अवान एल बेफोरबायदिबो थाङो।
औ-औ।
बेवहाय माखासे लिमिट गैया फट' कुवालिटिनि सायाव आरो, फट' मानसिफोर सेयार खालामनायनि सायाव लाइक आरो भिउसनि ओहोम सायावहाय। कम्पेयार खालामनानैसो फेसबुक सिमा बा मेद थाया बिसोरो फैसाखौ हरो आरो।
औ औ आदसा।
खालामनो हाया जोङो।
औ।
दा बेबादिनि गेजेजोंस सो बिसोरो फैसाखौ होयो बिनिखायनो दा ओ नोंथाङा फेसबुक पेज सलायोब्ला एबा नोंनि चेनेला मनिटायसन जाबायब्ला नोङो